हेलौ
औ नोंहा एसे फ्रि नामा?
नोंथां फ्रियालाय फ्रिमोन नोंथां।
आदसा ओ माबाफोर खामानियाव दंमोन नामा?
नोंङा नोंथां ओरैनो दिनै एसे खामानियाबो दहायनोजोब्बाय ओरैनो फ्रियावनो दं ओरैनो जि जिरायला बयनानै दंङ। सान्दुं गोसाबो बोथोर ना ओंखायनो दसे ओरैनो औवा सिंफोराव जिरायलाबायनानै दं।
आदसा ओ ओंखामफोर‌ जाखांबाय नामा?
बेलासिनि जानायाथ' औ जाखांबाय एसे दहायनो जादों आंङो
ओ
आदसा औ होमबाथ' दा आं माने नोंथांजों दसे सम माबा बे खोथा सावरायनो सादों आंङो। खोनाहैदों ना आवासा? खोनहैदों दा आदसा आं माने आं सावरायगोनानो जाहैबाय जोंनि जुगाव दानि दानि समाव आरो। जोंना गोबां गारि मटर बा ओ एर'प्लेन होन ट्रेन होन गोबां माने ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगा थांनो हानायनि सुबिदा फ फोर दङ इफोरबो सानैजों एसे माने सावराय लायनोसै नामा?
औ औ नोंथांङा दा ओं मास ओ बिदिनो सावरायनो आंथ' जेबो मिथिया नोंथांङा एसे सावरायना होबा आंनोबो बुहुद मोजां जागोन आंबो इयुनावहाय मिथिलांगोन। औ नोंथांङा एसे बुजायलाय हायोबा दे
आं आं माने फासावनो होननो सानो आरो सिगांनि समावहाय ओ ओ इनिफ्राय दानि समसिम बुद सिन फाराक जाबायना
औ औ
उम बेयावबो सिगांहाय जेनेबा ओ ओ जों थाबायोमोन बा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे थांनोबाबो जों थाबायोमोन आबै आबौ बिसिनि समाव दा बेनि उनावहाय साइकेल साइकेलनि जुग सफैबाय साइकेलनि उम एसे गोजान लामा थांनो हायोमोन। आरो बेनि उनाव फैबाय जे ओ जै दानि जुगावथ' जों गारि मटर सब नुजोबखायो। सबनि सबनिबो नआवथ' दा गारि बा ओ बाइक नुखायो। बेफोरथ' कमन जाहैजोब्बाय ना नोंथां?
हा हा
माने गारि गुरा लानायफोरा न'आवहाय कमन जाहैबाय माने गोरलैयैनो मोनजोबसै माने गोरलैयै सबनिबो न'खरावहाय नुनो मोनो माने बेफोरखो दा माने जोङो गोजानाव थांनोबा जोङो जेरै हमना ला आ मोनसे स्टेटनिफ फ्राय गुबुन स्टेट बा मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरावसिम थांनो जोङो ट्रेनजों थांनो हाय हायो बा गारिजों खिन्थु गारिजों थाङोबा गारि बासफोर गोबां गोबां सुबिदा दं बेफोरजों थाङोबाथ' जोङो माने गारिजों थाङोबा गो ओ लामाफोरजों हान्थियोबा जों गोबां सम लायो। आरो मेंनायबो फैयो। गोलाव लामा थाङोबा जों मेङो। ओ बा जोङो ओ बेमार लोमजा लाङोबो बा इदिस गोबां ओंस गो ओ खस्थ'बो फैयो नाथाय ओ बेफोरजोंबो जोङो मालाबा समाव सहैयोबो नांगौ खिनिखौ जों सहैनो बो हायो बेफोर बायद नाय गोबां गोबां रोखोम दंना दा बिनि सायावहाय हमनानै ला जोङो ट्रेनजों थांनो हायो दा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसेसिम जोङो फिक्स माने टाइम होसोनानै जोङो गुबुन जायगायाव थांनो हायो गोजान लामायाव‌ ओ बेनि उनाव जोंनाहाय उम एर'प्लेन बा जोङो जो दानि जुगाव जोङो फ्लाइट होनो बेजोंथ' जोङो बुहुत गोजान गोजान बांसिन गोजानाव जों बेजों थाङो अ अ अबे ओ हो नेट गैया। सारभार इर'र‌ नेट गैया। होखाबाय थायो नाम्बारखौ उम--नेट गैया सारभारा सारभारनिसो हेल'
खोनादों नोंथां बुंलाय दे।
औ माने जोङो प्लाइटजों थाङोबा जोङो सुबिदायाबो बांसिन बा दामाबो बांसिन जायो। हमना ला नोङो मोनसे जायगायाव नों घन्टा तिन घन्टा सारि घन्टायावनोथ' सहैनो हागोन जोङो ट्रेनजों थाङोबा जोङो आद घन टा पास घन्टा इदि लायो। गोजान गोजान जायगायाव थांनो बाबो माने जों बेरायनो थांनोबाबो थ्रेनजोंलाय थांनो हायो किन्तु बेवहाय सब मानसियानो माने होंगो दोंगो जायो थ्रेनावबा मानो होनबा जोङो सब मानसियाबो माने खम खरसावनो थांनो नागिरो नालाय। आरो जोंना हमना लाहाय ओ फ्लाइटआव थाङोबा जोङो खम सिटाबो खम बा नोङो बुकिंबो सिगां थाब गोबाव समनिफ्राय बुकिंबो खालामनानै दोननांगौ ओमफ्राय बेयाव माने नोङो नोंनि जिरायनो आनथाखौ सितखौ मोनगोन नोङो नोंनि ना सित नाम्बारखौ जों मोनखायो। बाय बेफोरबायदि सुबिदा दं माने फेसिलिटिया हमनो थाङोबा एर'-एर'प्लेन होनायाव बांसिन नाङो आरो जेरै दामा बारा जागोन जानाय लोंनायबो मोनगोन आरो जोङो आरामबो खालामलांनो हागोन जिरायनो सुबिदा मोनो ट्रेनफोराव जों मालाबा समाव मानसि बिहिर जाबाथाय सुबिदायाबो खम बास होन बेफोरबायदिनो बास गारि माने खस्थ' आरो बेफोरावबो दा थाङोबाव फ्लाइट फ्लाइटआवबो थांजायो जोङो। फ्लाइटआबो मोननै मोनथाम रो खोम दं, जेरै ओ हमना ला गिदिर इन्दिग' फ्लाइट माबा माबि गुबुन गुबुन फ्लाइट मोनो गिदिर फिसा फ्लाइट दङ'। जोङो हमना ला हेलिकप्टार दङ'। बेफोरजों माने बारजों बिलांनानै थांनो हायो हायो जोङो। आरो मोनसे खोथा आरो जोङो दैजोंबो थांनो हायो। जेरै ना-नाव होन जाहाज होन गिदिर गिदिर जाहाज एफोरबायदिनो गोबां दं माने सुबिदाफोर। दा नोंथाङा जि मिथियो आंनोबो एसे फोरमायनानै होबा मोजां जागोन नोमा?
अ बिदिनो ना गारि म थरनि आंबो माने बांद्राय गोजानाव थांलाय बिदि गोजानाव थांफेराखै माने आं गाङलिया मानसि नालाय गामियावनो थायो। थ' एसे एनै यालाय मिथिगौ जोङो माने जों बास जों जेनेबा मोनसे दुइ घन्टानि लामाखौ जों ट्रेनजों थाङोबा
एक घन्टायाव मोनहैयो आरो जोङो हरसे सानसेनि लामाखौ जों थ्रेनजों थाङोबा गोजानाव थाङोबा फ्लाइटफोरजों थाङोबा ओ फ्लेनफोरजों थाङोबा जेनेबा दुइ तिन घन्टायावनो सहैयो हरसे सानसेनि लामायावहाय।
औ औ।
बेफोरनि बारैबो माने आंबो एसे बुंनो सानो जेनेबा औ बहुत मोजां औ। ओ आंबो माने जेराव थांफेराखै नालाय माने इदि थाइम मथेनि बांद्राय मिथिया आरो खैथायाव माने इदिनो सानसेनि लामायाव बेसेबां सहैयो मायो। औ आंबो माने बिख बिनि बिसय बांद्राय मिथिया माने नोंथाङा ङा एसे बुजायफिनबा मोजांसिन जासिगोन आरो आं माने इनि बिसय बांद्राय मिथिया माने।
आं मानो होननो थांदों जे आङो सिगां एसे सिगांबो होनखाबाय। फेसिलिटिफोर मा मा मोनो दा, आं फेसिलिटिनि अनगा ओ गुबुन माने खारनाय जायो, खारग्रा बुस्थुजों जों माने बिजनेसफोरबो खालामनाय हमना ला, ओ मोनसे हादोरनिफ्राय गोजान हादोरसिम जोङो माल बुस्थु बिहरनो हायो बा हरनो हायो। जों गोरलैयैनो मोनो माने। जों हमना ला ओ मोनसे देस हादोरनिफ्राय जोङो जोंनाव जों जोंनि हादराव मोननो थाङि बुस्थुफोर लाबोयो बा जों हरो बेलेग देसावहाय, बेफोरबायदिनो गोबां माने बे जि जों गारि मथर बा फ्लाइट बा जाहाज होननाय लोगो लोगो जों माने सब लेनदेन खालामनो हायो आरो। बेफोरबायदिनो गोबां सुबिदाबो दं। दा आं मोननैसो सुबिदा होननोसो आरो जोङो फ्लाइटजों थाङोबा, हमना ला मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन हादरसिम जों गोरलैयैनो सहैयो। बा जोङो फरायनो थाङो, बा जोङो खामानि मावनो थाङो बेफोरबायदिनो गोबां सुबिदा हेल्प खालायो आरो बे ओफाइटजों खांबा, आरो हमनानै ला जोङो
औ
जोङो ट्रेनजों थाङो ट्रेनजोंबो जों गोबाव गोबाव सम लायो होमबाबो जों थाङो आरो जोनो जाहाजफोरजों थाङो एबा जोङो नावफोरजों थाङो, बेफोरबायदिनो माने नावाथ' नाव नोंथांङा मिथि खायो। ओ जोङो दैनि लामाजों थाङो, बा दैजों जों खारनो हायो। जेरावनोखि बेलेग गारि मथर खारनो हाया। बेफोरबायदि गोबां सुबिदाफोर दङ आरो नाव होननाया दा बिथाङा नावनि सोमोनदै एसे बुंना हो।।
नावनि सोमोन्दै आंथ' बांद्राय मिथिया नालाय आं गियानि गोसोआव फो मि मिथियो बेफोरखौ फोरमायगोन आंबो खोनादों ना नोंथां? औ औ जों माने जों गोदोथ' गारि गुरा गैयामोन दालां खालांबो गैयामोन जेनेबा जोंथ' गोदो जों नावजोंसो बारनांगौ जायोमोन। बबावबा थांबाबो जोङो जेनेबा औ ओ गोदो थ' माने नाव होनाय गिदिराबो गैयामोन फिसा फिसौसोमोन। औ दानि जुगावथ' माने मा होनो नावाबो माने गिदिरनिफ्राय गिदिर ओंखारलांगासिनो दं। आरो मोजांनिफ्राय साबसिन बिदिनो लामाफोराबो जानायखाय माने आं आंनि नुनाय मुथावावथ' नावफोराबो माने एसे खमायलांगासिनो दं आरो एसे एसे बै सागोर गिदिर गिदिरफोरावल' नुनाय बायदि मोनदों आं नावफोरखौहाय। गोदो जेनेबा गोदो दिनावथ' गारि मथर गैयामोन नालाय दालां होननाया बुहुत खममोन। जोङो बे नावजोंनो बारोमोन जों गोदोहाय आरो दानि जुगावथ' दालां सालां ओंखारनायखाय माने गारि मथर प्लेन ट्रेन होन दानि जुगाव माने एबेलेबोल
बारलां औ माने दै दै दै गोजौजोंबो बारलांनो हायो आरो बिदि दलंफोर थानायनि सुबिदायाव।
औ
आरो ओं औ आरो नाव नाव होननाय लोगो लोगो माने आङो बेफार बेफार बानिज्यखौ नुदों बे नंगौना नङा माने माने बेलेग बेलेक जायगा जायगा बेलेक कान्ट्रि माने देश जों जोङो बेफार खालायनो हायो होननानै मिथिदों नावजोंबो
औ औ जों जों नुनो थांदों औ जों बे जोंबो माने बेलेग देस जों होन ओ जोंनि देस होन माने आं बेफोरजोंबो माने नावजों बुहुत ओ बिजनेस खालामो बायदिसिना बेलेग देशनिफ्राय बिदिनो थाव मैगंनो होन माइरं होन ओरै ओरैबो साप्लाइ साप्लायबो खालामलायो आरो मोननै फारथिजोंबो एसे एनै साप्लाइ खालामो माने
औ होमबाथ' नै दाथ' समाबो जाबाय आंहाबो माने एसे टाउनाव थांगोन थांनांगौ माने
औ औ
बेनि थाखायनो आं बे समावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ औ दे नोंथां औ